हेल' हेल' अ खोनादों दे
मा खालामदों नोंथां?
उमलै ओंखाम जाखांनानै उन्दुनो ओंखारनायखाय गोलांना दं।
औ। नोंथाङा दिनै मा ओंख्रि जाखो?
दिनै दालि जादों आरो।
औ जेबो बिदि, बेलेग एस्रा खाजाफोर गैया?
फाजा दङ थायो।
मा फाजा जादों ओरैनो?
फिन्दि फाजा जादों।
औ ओमफ्राय नोंथाङा मा होनो दाथ' गरम बोथोर नङा होनोमबा नोंथाङा ओरैनो गरम बोथोरनि जायगाफोर बेरायनो थांङाखै?
जायगा बेरायनो थांदोंमोन दाखालि दारागावआव थांदोंमोन।
अ ओरैनो दारागाव दारागाव अबे जायगााख जेनेबा दारागावआ?
अबे जायगा माने आंबो बिसिनि जायगाखौ मिथिबाङा। जेनेबा निखासि खाथि इ एसे खाथि जायो आरो। खाथि।
ओमफ्राय नोंथाङा होदों थांनानै मा मा लांफानाय होजों थांनायाव।
थांनायावथ' आं जेबोखौनो लांफायाखै ओरैनो ओ खायसे खायसेयाना बे क्टर जानो लाङो थाङो सेरेब बायदिसिना जानो थाङो आरो जों आरो बिदि जानो होनना थाङाखै आरो जायगा नायनो होननासो थांदो।
उम उम जायगा नायथावथाव मा जायगा दों इयाव?
नायथावथ' हाजोआनो बेसेबा मोजां दङ ओमफफ्राय आरो दैमा बिनि गेजेरजों हाजो गेजेरजों दैमा फैयो नालाय। बेयावनो दैमा सेराव हा खुरखानायफोराव पिकनिक जानो थांङो आरो मानसिफोरा। ओमफ्राय बे गाहायावबो आरो दखान थायो।
दिनै ओमफ्राय नोंथांमोननिखै माबाफोर सानदुं दुंदोंना दुङाखै?
दिनै सान्दुं दुंदों जोंथिं।
सानदुं बुंदोंब्लाबाथ' ओमबा दारागावफ्राव खम मानसि जादों बियो? बिदि पिकनिक जाग्राफोर फैदों?
जायो। बिदि अखा दोमैलु सान्दुं दुंलाय अखा दोमैलाय माबा बांसिन जायो आरो सान्दुं गोसाबाबो जयैनो थाङो हाजोनि दैयाव।
उम ओमफ्राय नोंथाङा दुगैनाया दुगैया दाख्लै?
उम माबोरै दु ओजों दै दैयाव दुगैयाखै। मानो होनोबा ओं बेफोरबायदि दैफोराव दु गैनो मोजां मोना आरो नायनो थांदो ओरैनो जायगाखो।
उम
मालाय जायगाफोराव दुगैनो हाया आङो।
उम
न'आवनो दुगैलांखायो।
उम ओमफ्राय नोंथाङा होमबा थांनानै ओजों थांनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबोदों होमबा? उम नोंथाङा ओजोंहाय फा‌सर्ट बुंफिनलायदो जेनेबा नोंथाङा मा नुबोनाय? एे
नुनायाथ' हाजो खो नायनो थांदों नालाय हाजोनिफ्राय दै बोहैबोनाय ओमफ्राय आरो इ हाजोनि दैमा सेर सेर दखान होयो बर' हिन्जावफोर बाङालि हिनजावफोर।
उम उम
अनेक था मानसि थांङो नायनो बेलेग गोजान गोजाननिबो फैयो। फिल्मि सुटिं खालामनोबो फैयो मोनफ्लांबा नुबाय आरो।
ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा बेव थांनायाव मानसिफोर जमा जानाय नुनाय नमा? हौवायाबो मानजिदों मोना नासो थांबावो।
दा दैज्लांआव एसे खम आरो मैदेर फैयोनो।
उम।
मैदेर फैनायखो खम हौवाफोरा थांबाङा हिनजावफोराल' थाङो।
फ'न‌‌सो रायलायदों।
फ्राय आं उन्दुनो ओंखारनाय ओंखारनाय
दे हेल'
अह खोनादों ओमफ्राय नोंथाङा मा खालामदो?
उन्दुनो ओंखारनानै थेन थफ्लांनाय जादों आरो।
ओमफ्राय
ओं नोंथाङा नोंथांनि जेनेबा माबानि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा जेनेबा न'खराव खामानि मावना मोजां मोनो नङा होमबा? ओमफ्राय नोंथाङा मा मा खामानि मावो बेफोरखौ मावनानै नोंथाङा गोजोननाय दंना गैया बेफोरखौ मावना? मोजां मोनदोंना मोनाखै बेफोरनि बागै बुंनो हागोन नामा?
मानसिनि जिब'नावथ'। खामानि मावनायाथ' मावखानांखागोन आथिं आखाइ हरदो जेला भगबाना थेवबो मावनानै जानांखासिगोन।
होम
जि खामानिखौ मावनानै आखायाव लादों बेखौ मावना मावनांखासिगोन। जेनेबा हिनजाव मानसिफोराथ' बेफोरबायदि गिदिर गिदिर खामानिखौ। बे मावनो हायाना थेवबो आं बे खामानिखौनो मावनो लाबाय जेला मावनांगोन। आं बेफाराव हमो बेफार हमनानै। माइ बायस'नानै माइ सौवो मिलाव लाङो दानि जुगावथ' बारा एसे खस्थ' गैलाना बेटारि गारिफोरजोंनो माइखौ सौनो लाङो। सौनानै लाबोयो। जावनानै लांनांगौ हाथायाव माइरंखौ साइकेलाव। थिखांना लांनांगौ बिदि आरो।
नोंथाङा बेफोरखौ मावनानै गोजोननाय दङ होमबा।
गोजोननाया गैया मानो होनोबा आंहा। रावबो हौवा मानसि गैया नालाय। आं दा गथ' सानैखौ फरायहोनो थाखाय आं बे खामानिखौ मावनाय जायो आरो।
उम
दा गथ'फोराबो मावना जानो हानाय जायाखैना। उन्दै उन्दैआवनो फिफाया थैबाय
उम।
मानो होनोबा मावना जानो रोंनायबालाय जों बेफोर खामानिखौ मावनांलामोन मावना जानो रोङाखै दा गथ'फोरा मोजां जाहोनो थाखाय आं खस्थ' खालामग्रो इयुनाव गथ'फोरा आंनि खस्थ' खालामनायखौ नुनानै मोजां जायोना। जाया नायनोसै गथ'फोरा आरो साननो रोंगोन ना रोङा।
ओमफ्राय। नोंथांङा जेनेबा। बेफोरबायदि खामानि मावो नोंथाङा जेनेबा नोंथाङा खामानिया खस्थ'आनो होमबा ना? नोंथांङा गोजोननाय गैया होनदोंना नोंथाङा मा मा खामानि मावो।
गोदो आं दा बेखौ माइखौ सौनानै आंङो। न'आव लाबोयो जावनानै बस्थायाव सोनानै लांङो। ओमफ्राय आरो न'नि खामानिखौ थोरसि लथा गासैखौबो आंनो सुजोबो। ओंखाम ओंख्रि गथ'फोरनो संना गालांनांगौ मानो होनोब्ला। जिरन गैया आरो देहाया। मानो होनबा जोबोद खस्थ' मावनांगौ आरो आं दा। आंहा हौवा मानसि मावग्रा गैला नालाय। आंनो मावनानै आंनो आंनो हौवा। आंनो हिनजाव बिदि जाहैयो आरो ओ दा बे खामानिखौ। बेखौनो मावनानै दा जानानै दं आरो अमा लानानै
नोंथाङा अमाबो लायो होमबा अमाफोरखौ नोंथाङा। बोरै फिसियो?
अमा माइ सौनानैनो गुन्दैखौ फाना आरो आं अमानो।
ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथाङा अमाया ओरैनो खैथासो दं नोंसाना।
अमाया दसथा दङ थारमाने बिदिनो सरखारफोराबो जों गैया नालाय जोंनिफ्राय आरो सम लानानै न' न' गिदिंफैयो आरो ओमफ्राय जेनेबा इन्जयफोरा ओ सानसेखालि आंनिखौ सहि लांदोमोन आरो जेनेबा अमा हरनो होननानै बेनिफ्राय दा इदिनो अमा गलार हरबाय आंनो इन्जय अमा गलार हरनानै अमा गलारखो लुखांबाय सेमोननो हरदोंमोन आरो गलार खो ओमफ्राय अमाया बेमार जासावनानै अमा हरनाय जायासै आरो। ओमफ्राय दा गलाराबो कमप्लिट जायासै कमप्लिट जायाबाबो आं आखाइनिजो लुबाय। आखाइनि फैसाजो लुनानै आङो लुना दोनबाय। लुना दोनना ओमफाय दाखालिबावै आरो ओ खै थारिग जाखोथाय अमाखौ हरनाय जाबाय आरो। आंहा आरो न'नि अमा लाखानाय दंमोन अमा लाखानाया बो दङो ओमफ्राय दा इसोर हरनायजो इसोरो माब्रै हरनाय जादों आरो।
उम।
इसोर हरनायजो आंनि लानायजो दा अमाया दसथा जाना दं आरो।
उम ओमफ्राय नोंथाङा मा सानो अमा खिनिखो इखिनिखो फिजोबनो हागोन?
बिदिनो हानाय सिमालागै फिनोसै जेनेबा बिसोरो दानाफोर हरनो होनदो दानाखौ हरथ'वाखै आरो। हरोबा जुदि इ से एनै बायदिसिना माइरं एंखुर रुनानै होयो आङो।
उम उम।
बिजो लगायनानै होयो।
औ नोंथांनो होनबा हरगोन होनदों ना बिसोरो बेफोरबायदि?
उम हरगोन होनदो।
उम।
मैया मैया फोरबो सहि लांफैबावबाय जेनेबा सोंदोमोन आङो दाना हरगोन नामा होननानै।
उम।
उनाव दानाया फैबा नोंसोरखौ खबर हरगोन दे होनना बुंदो आरो।
उम। नोंथाङा ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङाथ' गुन्दैसो होयो ओमफाय गुन्दै होग्रा गुन्दै जाग्रा अमाया दानाखौ जागोन नामा इयो?
जायो जादों आरो न'निजो जाफानाय जादों आरो। दाना हो-होयोमोन। खोमा बिसोरो जेनेबा जों दाना बायनो हाया नालाय जों गुन्दै बेखौनो होयो आरो दा जादो उखुर बुस्थु नालाय जायो।
ओमफाय जेनेबा नोंथांनि अमाया दाना फैबा नोंथांनि अमाया दा-दानाखो जागोन ना इयो?
जायो जादावना मोनखानाय ना बिसोरो।
नोङा जेनेबा नोंथाङा बेलेगनोबो होखागोन न'आव थाखानाय अमानो होआ होनबा नोंथां दानाखो?
औ होयो जमा होफाबाय।
नोङा जेनबा दानाखो होगोनना होआ इसोर हरबाथाय?
होगोन मानो होआ जान'।
नोङा नोंथांनि थाखानाय अमानो जेनेबा सिगांनि थाखानि अमानो।
दा जमायैनो गलायना होनोसै। जयैनो दोननाय जाबाय नालाय।
अ। मोजाङानो होमबा ओमफ्राय नोंथाङा अमा फिसिनानै जेनेबा मुलाम्फा मोननो हायो ना हाया?
मुलाम्फा मोनो जेनेबा सहाय मोनो आरो
न'फोर लुनो हायो आरो जेनेबा जमा दोनानै खनसे लागैनो फाननानै।
उम।
न'नि खामानिफोराव बाहायनो हायो आरो।
ओ फैसाखौ माने जमायना दोननाय बायदिसो जायो नङा होमबा?
जमायना दोननाय बायदि जायो। लाबखो बेयावनो जमा दोननाय बायदि जायो।
नोंथाङा होमबा मोजां खामानिखौनो मावगासिनो। जोंनि रायलायनायखौ होमबा बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
दे दे होमबा दे लाखिथ' गोजोनथों।